खां आङो जोंनि बर' हारिनि अनला ओंख्रिनि बागै सावरायनो लानो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो होगोन ना औ अनला ओंख्रिखौ जोङो अनलाओं ओंख्रिया जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे गुबै ओंख्रि बेखौ जोङो फार्स्टआवनो माइरंखौ दैया दैजों मोजां सुनानै सोमनानै लाग्रोयो बिनि उनाव आदा घन्टासो सोमनानै दोननानै सोमनानै दोनखांनायनि उनावहाय उवालाव देयो बेखौ ओमफ्राय दैेखांनायनि उनाव बेखौहाय साराय सारायाव दै गुदुं फुदुंनानै गब ग्लब फुदुंनानै अनखौ होस'नो बेनि अनगायैबो अनला अला ओंख्रिखौ जोङो गोबां दाउ बेदर औवा मेवाइ बायदिसिना बायदि बायदि मैगंफोरजों जानो हायो आरो मुला गुन्द्रु बानायनानैबो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो। ओमफ्रायहाय दाउफोर होयोबा अनला ओंख्रियाव दाउ होयोब्ला दाउखौ फार्स्टावनो एवफ्रामनानै लानो नानै उनावहाय दै हरो दै हरखांनायनि उनाव बिदिनो
बिदिनो हालदै मस्ला गासिखौबो होजोबनानैहाय दैया ग्लब ग्लब गोदौबा खारै खौबो हरो खारैआनो अनला ओंख्रियाव मेन
औ
बांसिन गोनांथिसिन अनला ओंख्रियाव खारैआ ओमफ्राय बेनो बिनि उनावहाय अनखौ ग्लब ग्लब गोदौबाय थानायाव एसे जहां जाबाथाय अन खौ हरना होयो आरो
औ
बिदिनो अनला ओंख्रि अनलाजों दाउखौ संनाय जायो। औवा मेवाइ होयोबाबो औवा मेवाइखौ बिदिनो फार्स्टआव हानानै लाग्रोनानै सारायाव सारायाव थाव सेर थाव फानलु आरि सेरनानै बेहाय एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव खारैखौ होयो। खारैखौ होखांनायनि उनावहाय बिदिनो दै हरबाय दै हर खांनायनि उनाव आरो दै हर खांनायनि उनावहाय ग्लब ग्लब गोदौ होबावबाय होखांनायनि उनाव अनखौ हरबाय ओमफ्राय मस्ला हरनांगौबा हरबाय। हरखांनायनि उनावहाय गो-गोदौहोनानै ओमफ्राय उनावहाय अनखौ हरनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै गोदौहोनानैहाय खाङो आरो बेनि उनावहाय ओमफ्राय बेनि उनाव आं आङो नारजि ओंख्रिनि बागैबो रायलायनो नागिरदों। नारजि ओंख्रियाबो बर'नि मोन से गुबै ओंख्रै नारजिखौ जोङो गिबियावनो फाथो फिफांनि फाथो गोखा फिफां खौ खाना फाथो गोखा फिफांनि बिलाइखौ खानानैहाय फोरानो फोराननायनि उनावहाय इदिनो सानथामसो फोरानबाय मोजां रानबाथाय रानखांनायनि उनाव सुनानै दोनो आरो मालाबा। आमफ्राय गोरलैयावनो जानो गोसोबा जा माबानानै हाय नारजिखौ गोरान राननायखौ सोमनानै दोनग्रोयो आरो। सोमनानै दोनखांनायनि उनावहाय उम अमा बेदरफोरजों जागोनबा अमा बेदरफोरखौ रेदि खालामो आमफ्रायहाय नारजिखौबो सोमनानै दोननायखौ गिबियावनो रुनानै लाग्रोनांगौ आरो। दै होनानै दैजों आमफ्राय खारै खारै होनानैहाय रुनानै राग्रोयो आरामनो। ओमफाय बिनि उनावहाय अमा बेदरफोर होयोबा अमा बेदर एवफ्रामनानै लानानै थाव आ थावजों एवफ्रामनानै लानानैहाय उनावहाय नारजिखौहाय नारजि रुखानायखौ होस सनो आरो होसनखांनायनि उनावहाय ग्लब ग्लब गोदौनानै मस्ला मस्लि हरनानै बेखौबो खांनाय जाहैयो खांनो हायो आरो। नारजिखौबो अमा बेदरजोंल' नङा गुबुन गुबुन नाफ्रावबो होनानै जानो हायो। गोरानैनो ओरैनो सिफ्लेनानैहाय गा ना ना रोसिफ्राव हरसननो हायो आरो नारजिखौ।
बिनि अनगायैबो आङो
नारजिखौहाय
दाउफोरजोंबो जानो हायो आरो जायोबा
ओमफ्रायहाय
नारजि ओंख्रिया बर'नि मेइन बर'नि मोनसे
गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओंख्रि आरो बरनि गुबै ओंख्रि। नारजि ओंख्रिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय दासिमबो जानायखौ नुयो।
मा
मोनसे जोलैनिफ्राय मोनसे जोलैसिम बे नारजि ओंख्रिया गोसारबोबाय थानाय आरो।
खोनादोंना नोंथां? अ जोबबाय नामा नोंथांनि बुंनाया?
दे बुंदो नोंथाङा।
आं आङो माने जोंनि बरनि हारियारि लोंग्रा जौ दोरोङारि लोंग्रा माने जौ जोंनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो नागिरदों।
औ दे फोरमायदो नोंथाङा।
माने जौआ जाबाय जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बाहायबोनाय माने लों ग्रा लोंग्रा आरो लोंग्रा बेखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालावबो बाहायबोदों आरो बेखौ गोदो गोदाय समाव मान जैखौ मानसिफोरा मानो लिंनानै खामानि दामानि मावब्ला सानदुं गोसा एबा बिदिनो गोबां खामानि दामानि मावनानै मेंनाय समाव जिरायनाय सम गाबाखौनो नआव बानायनानै लोङो आरो। ओमफ्राय बेखौ मा होनो? जौ जौआ जोंनि मा होना आसार खान्थि बिदिनो खेराइ फुजा ओ एबा फुजा फोरबो बिदिनो हाबा बेफोरावबो जोङो नेम बायदि बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेरै बाथौ बाथौ होनाय समाव नियन होनाय एबा ओंखाम गोरलै जानाय बाथौ बोरायनो बेफोरबायदिनो जोङो जौखौबो बावबोनाय नुनो मोनदों आरो गोदोनि समाव।
औ
बेफोर नाथाय सोलायबोनो हमबाय दा बेफोर एफा एनै सोलाय सोल' जाबोदों। जौवा जौखौ जोङो मा होनो? मेंनायाव मेंगा होनो थाखाय लोङोमोन आरो गोदोनि समाव। बेखो मा होनो बांद्राय जौखौ बांद्राय बाहायोब्ला देहानि थाखाय गाज्रि। बांद्राय नांनायनि बारा बाहायोब्ला आरो ओमफाय एबा नांगौसेबां रोङोब्ला बे देहानि थाखाय मोजां होननानै एबा मेंगा होयो होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो माने लोंबोदों आरो। बेखौ जोंङो माइरंनिफाय बानायनाय जायो माइरं एबा माइरं माइब्रा माइब्राजोंबो बिदै बानायनाय जायो। माइरंखौ ओ जोङो सिगाङावनो ओ नांगौसेबां जखानि लानानै मोनो बेखौ अराव माने दैजों सुनानै लागोरो आरो ओमफ्राय सुनानै बेनि उनाव नआव सङो ओंखाम बायदि संगोरो आरो संखांनायनि उनाव जेब्ला माइरंखौ होनानै माइरंआ मोनो ओमफाय बिदिनो जेनबा फारस एबा फोराव माने आइजेंफोराव माने बेखौ एरनो आरो गुसु जायोब्ला सिफ्रुनानै जों एर'नो आरो बेखौ जोङो मा होनो जौ बानायनो थाखाय जोङो मा नांगौ गिबियाव एमाव नांगौ आरो। उनाव न'खौबो जोङो गायनो मोनो माइरंखौ देनानै एबा बिफां लाइफांनि बिलाइ जेरै ओ गंगार थाइसिब बिलाइ ओ बिस बिलाइ ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आरो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरजों बानायनाय जायो एमाव खौबो। ओमफ्राय एमावखौ जोङो मा होनो एमाव बानायनायाव एमाव खर' नङा बानो जाया आरो बिदिखौ जोङो। ओ सिफ्रुनानै बै माइरंआव सिफ्रुनानै गुसु खालामखांनानै माइरंखौ सुुखांनायनि उ नाव एमावखौबो मोजाङै उननानै माने बै माइरंआव लगायो आरो माइरंजों लगायखांनायनि दसे दोनो बेबायदिनो सानसे एबा साननैनि उनाव जेब्ला बे जौआव मोदोमो आरो मोदोमनाय जायो एबा बिदै माबायो जा जाबोयो एसे बे समाव जोङो बेफोरखौ जोंङो दो एबा जौ थिं माबाफोराव सोनानै दोनो आरो जाहाथे बेखौ माने गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय दं आरो एबा न'खरनि सोरबा थैनाय एबा बुहुत माबाफोरा मोदायफोरा दाङा। बेनि थाखाय जोङो हासिबगनसि एबा माइ बानलु गोरान बेफोरबायदि ओमफ्राय मा होनो हाथफ्ला' बै ओ खामखोन्दा बननि जेनेबा हाथफ्ला बिबा माबाफोरखौबो जोङो होफानाय जायो आरो जोंना गाज्रि जाया जौआ गाज्रि जाया बिनि थाखाय
ओम
एबार बेनि उनाव माने जौआ दोननायनि उनाव जौआ माने बिदै जाबोयो आरो
औ
ओमफाय बेनिफ्राय जों बिदै जौ बिदै लोंनो हायो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बे जौखौ बिदै लोंखांनानै जेब्ला जौआ एसे सायो आरो गुरै माबा जालाङो बे समाव जोङो बेखौ दै होनानै सोमनानै दोनो सानसे एबा साननै बेनि उनाव बेखौ मानो। आबगारि एबा जौ बिदै गोरानबो खालामो आरो बेखौ मावना नै ओ जिङावनो जोङो बैखौ बै अफ्रि होननानै बुङो जेब्ला जौआ लोंनानै सायग्लिलाङो आरो बेफोरखौ जोङो दै होनानै
औ
साननानै दोनखांनायनि उनाव बेखौ ओ मोख्रा खर' ओ दो बेफोरबायदि होनानै अराव बेखौ सायाव दोनो आरो आरो बिनि सायाव दै दोननानै। बै अफ्रि दोननाय आव दो मोनसे दोनो आरो बिनि उनाव मोख्रा खर'दोनो मोनसे दाबखा दोनबावो ओमफ्राय बेनि उनाव ओ दै दोनो आरो बिनि सायाव हाय अब्ला दुङो अब्ला बेखौ खेबनै खेबथामसो गारनानै बै सिङाव मोख्रा खर' नि सिङाव थानाय मोनसे दो बायदि गैया माने जौआ जमा जाफैयो आरो बे खब'जों। बेखौनो जों मा होननानै जौ गोरान होननानैबो जोङो लोंबोदों आरो जौ गोरान। जौ गोरान बानायनानै ओ बा सल'बो मोननो हायो बा सल'बाथाबो मोनो।
फुजा फोरबो बेबायदि समावबो जों जौखौ बाहायबोदों आरो दासिमबो बाहायबो बोनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय जौखो एसेबां बांद्राय नांगौनि बारा लोङोब्ला जोंनि देहाया खहा जालाङो लिभार किडनि बेबायदि
देहाया बुलाङो एबा जों नांगौ समाव खामानि दामानि मावो हायै जायो आरो जोंनि खर'आ बांद्राय लोङोब्ला आरो नांगौनि बारा लोङोब्ला
औ
गाज्रि एबा माबाफोर जालाङो आरो जोंनि साननो हानायफोरखौ खमाय न जौखौ मानो नांगौनि बारा बाहायनो नाङा
औ
बिनिफ्राय जोङो जौखौ फुजा फोरबो बे नङाब्लानो जायामोन आरो गोदोनि समाव आथिखालावबो जोङो बिदिनो हाबा खेराइफोराव माने लोंबोनायखौ नुयो नाथाय ओ जखासेबां लोंनायखौ नुयो आरो गोदोनि बायदि इदिनो लों ला लोंनानै जानला मोनला बेबायदि बारा माबानायखौ नुनो मोनलिया आरो बिदिब्ला नोंथां आंनि बुंनाया एसेनो